हेलौ हेलौ अ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथां खुलुमबाय नोंथां ओ गिबियावनो नै गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
अ आंनिफ्रायबो नोंथां गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायखौ जासिहरबाय
अ गोजोनथों नोंथां ओ दा नोंथांङा ओरैनो मा खालामगासिनो? सिनो नांथां?
नोंथां आंङो दायो फ्रियैनो दंथ'यो
अ ह ह ओरैनो नोंथांङा सानजौफुनि खाजाफोरखौ जाबाय नामा नोंथां?
आंङो ओरैनो सानजौफुनि खाजाफोरखौ जाबाय नोंथां
अ ह मा ओंख्रि जाखो ओरैनो नोंथां?
आंङो उमह दावदै आलु नोंथां
अ ह ह नोंथां गोथावानो नोंथां
औथ
अ नोंथां खोनादो ना हेलौ अ आंङो नोंनाव नोंनाव जानायनि सोंख्रि सोंनानै आं मोनसे नोंनियाव सोंथि फैदों नोंथां नोंथांङा एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन
अ माने नोंथांनाव आंङो माने मोनसे सोंथि फैखांदों माने नोंथांखौ दवदै ओंख्रि जानाय ओ दावदै दालि होननाय खोनादोंना दा माने बर'फोरनि जेहुथु जोंनिया नोंथां अ बे बर'फोरनि जामुं एबा खाजानि बागै एसे नोंथांङा फोरमायना हो नो हागोन नामा ओरैनो बर'फोरनियाव ओ बर'फोरनियाव मा मा जायो बर'फोरा माबोरै थायो बर'फोरा माखौ बांसिन बाहायो जानायाव मा जानानै थांनानै थायो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हा हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय बे सुंद' समनि गेजेरावनो औ
ओरैनो बुंनो थांङोबा नोंथां बर'फोरनि मुंदांखा माने जों गोदो गोदाय आबौ आबौ आबौ-आबै फोरनि समनिफ्राय जाबोबाय थानाय
औ औ।
मुंदांखा ओंख्रिफोरा जादों मेवाइ, अनला
औ औ नोंथां औ
बेवहाय अनला दाउ बेनिफ्राय 'नारजि अमा सबाय साम' नाफाम बाथोन बेफोर आरो नोंथां। जेरै जोङो
औ
अलाय अनला मेवाइखौ हमग्रोबाय अनला मेवायावथ' जोङो मेवाइखौ जोङो औवानिफ्राय मोनो नोंथां मेवाइखौ बेनिफ्राय जोङो अन जेनबा जोङो अनला अनलाखौ जोङो नोंथां माबा माइरं न'नि माइरं बा बे जों सरखारनिफ्राय जे मोनो माइरं बेखौ जोङो मिक्सार मेचिनाव होना गुन्दै खालामो ना नोंथां बेखौहाय जोङो दोननानै अखा नायै माने अखानायैहाय बेखौ मेवाइजों दाउजों जोङो मिक्स खालामनानै माने ओंख्रि सङो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ
ओमफ्राय ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर'फ्रा फाथो ओंख्रि जायो। अनला ओंख्रि बेफोरखौथ' बुंखांबाय आं नोंथां
औ नोंगौ बुंदों औ औ नंगौ नोंथां औ औ।
ओमफ्रायो
औ औ
जोंनि बर'फोरनि जेनब्ला बेदरनि हो नोंथां बेदरनि फालायाव जों बर'फ्रा बांसिन माखौ जायो होनबा जोङो अमाखौ जायो नोंथां, बेखौथ' नोंबो मिथिखायो नोंथां? जों अमाखौ जायो नोंथां बांसिन अमाखौ जोङो अमानि अमानि मेजेमजों जोङो नारजिजों जायो अनलाखौ जो जोङो माबा अनलाजोंबो अमा जायो आलुजोंबो अमा जायो, माने नोंथां ओरैबायदि अमाया गासिबो मैगंजों जाजाजोबोलाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां औ औ
जोङो बेलेग ओंख्रि सोना जोङो एवनानैबो जानो हायो नोंथां माने ज'ल जल'ल खारै ओंख्रि बिदिबो बाननानै जानो हायो जों नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ।
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो हमना ला नारजि ना नारजिया जेनेबा जों फाथोखौ सिगां गायग्रोबाय नोंथां। फाथो गायनानै जोङो फाथोखौ मोनहोगोन देरहोगोन बेनिफ्राय जोङो फाथोखौहाय बिलाइखौ खागोन नोंथां। बिलाइखौ खानानै जोङो सान्दुङाव फोरानगोन।
औ औ औ।
सान्दुआव फोरानना रानोगोन बेनिफ्राय जोङो मा खालामगोन दैयाव दसे सोमना दोनगोन। बिनिफ्राय बेदरखौ एवदबना लागोन जेनेबा नों नार्जिजों अमाजों संगोनबा नोंथां।
औ औ नंगौ नं
बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ एवना लागोन बेनिफ्राय नारजिखौ हरगोन। बेनिफ्राय नारजिखौ हरना माबाजों बर'नि सागं गैया होनबा नोंथां? बेजों जोङो सागोन माने नारजिया बिगाबा गेब्लेनायनि नोंथां। जाहाथे बिगाबै थायो बिदि आरो नोंथां।
औ।
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला बर' फोरनि मुंदांखा ओंख्रिफ्राथ' बेनोसै बेनो ओ
औ नंगौ नोंथां औ औ।
दा नोंथांनावबा मा नोंथांनावबो माखासे माने नों मोनथिनाय बा नों बुजिनो हानाय रोंगौथि बे बर'फोरनि जामुंनि सायाव नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां औ आं फोरमायनोसै ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ निमाहा बिनायखौ थाबाय नोंथां बिग्रोनायखौ गिबियावनो ओ माने आंनावबो एसेबां बेबायदि रोंगौथि गैया नालाय नोंथां। अब्लाबो आं जा मिन बर'नि बर'फोरा गोदो गोदाय माबायदि जानानै थांनानै थाबोदों मा जायोमोन बर'फोर फ्रार बर'फोरनि खाजाया मा बेखौ आं एसे सुंद' समनि गेजेरावनो नोंथांनो फोरमायना होनोसै आं। नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मा जोंनिया ओ खाजा फुंनि खाजा, सानजौफुनि खाजा, जोंनिया मोनानि खाजा जोङो खेमथाम जायो लालाय जोंनि बर'फोरनि नियमाव नङा होमब्ला नोंथां बे जोङो बेखौ मा ओ जोंनो माया थाथारनांगौ जोंना ओंखाम जिहेथु जोङो माइनि निफ्राय माइरंनिफ्राय दिहुननानै जों मा खालामो ओंखाम बे ओंखामखौथ' जोंनो नांथारगौ ना। जोनो ओ जोङो बेखौ ओ दैलि दैलि जों बेखौ मा बाहायो जों जानायाव जोंनि खाजा हिसाबै बाहायो नङा होमब्ला ओंखामखौ। ओ बेजों लोगोसे जोंनिया थायो जोंनि ओ गोबां बर'फोरनि ओंख्रि दङ जोंनियाव मा अनला जो दाव नोंथाङाथ' दहाय होनखांबाय अनलाजों दाउ, नारजि अमा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंनियाव ओं ओंखाम ओंख्रि दङ ओंख्रिफोर दङो जोंनिया नाफाम बाथोन बेफोरबायदिनो गोबां जोंनिया मा जामुंफोर दंङो बर'फोरा गोदो गोदाय बेखौ जानानै जोंङो मा थांनानै थादोंमोन आरोना। दासिमबो जों बेखौनो जानानै थांनानै दं जों बेखौ बावगारनो हायाखै जोंनिया बर'नि जोंनिया फेभ्रेट एबा जोबोर जोंनि गोनांथार जों बावनो हा हायि ओंख्रि होनोब्ला जों मा अमा बेदर नङा होमब्ला नोंथां। बे अमाखौथ' जोंङो माब्लाबाबो बावनो हाया। जोबोर गोथाव नंङासै नोंथांङाबोथ जायो। औ अमाखौ बर' जाना औ बर' जानानै नै जोंङो अमाखौ जायाबा अमाखौ बोरै बावनो हानो नोंथां बे अमाया जोंनि थाखाय जोबोर सोर गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया सोलिबोनाय मोनसे ट्रेडिसनेल होनबाबो जोंङो हारिमुआवबो गोलै खोलैनो हायो जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायदो दालाय नंङा होमब्ला नोंथां। अमाया औ अमाखौ जोङो गा थिदोबो जायो जाजायो जोंनिया जिखि जाया जोंहा मैगंजोंनो जों जाजायो जेरै ज जोंनिया आलुफोरजोंबो जाजायो नंङा होमब्ला नोंथां
औ नों
मैगं थाइगं अनलाजों होनबाय नोंथाङा दहाय सबायजों होनबाय नोंस्रा दहाय आरो बेबायदिनो गोबां जोंङो बेखौ ओ जाजायो आरो बर'नि जामुंफोरा बेबायदिनो गोबां आ दा गोबां गोबां म जामुंफोराबो जोंनिया मा ओ जि आइ टेकदि होनो नोंथां जि आइ टेकावबो जोंनियाव बियो गोलैबाय बबेबा बबेबा गोदो गोदायनिफ्रायना ओ बेखौ जोंङो मा जानायाव बाहायबोदोंमोन नालाय जोंङो बेखौ मा जि आइ टेक आवबो जों जोंनिया जुग्राफिकेलि जोंनिया बियो थिसन जानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनियाव बर'फोरनियाव ओ गोबां ओ बेबादिनो आबाद मावो जोंङो जोंनि आबाद मावनाया जोंनिया माइखौ जोंङो ओखाम जानो थाखाय जोंनो आबादखौ मावनांगौ नंङा होनब्ला नोंथां बे आबादखौ माव ओंखामखौ मोनगोन जोंङो ओंखामखौ जानो हागोन बेनि थाखाय जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनायखौबो जोङो गाराखै जोंङो माइनि आबाद मावनायखौ जेरै जोंङो माइनि आबाद मावनानै जोङो ओ ओ बेखि माइ दिहुनो जोङो बेखि माइनिफ्राय जोङो मा ओंखाम बे ओंखाम माइरं माइरंनिफ्राय जों मा बेखौ ओंखामखौ दिहुनो थिग बेबायदिनो जोंङो गोदो गोदाय जानानै बेबायदिनो थांनानै दं नंङा होमब्ला नोंथां बेबायदिनो गोबां ओ जामुंफोर जानानै जोङो ओ जोंनि गुबुन हादोरनिखौ नायनो थांयोब्ला जोङो जामुंफोर होनोब्ला अब्ला जोंनिया गुबुन हादोरनि जानाया आलदा जोंनि जानाया आलदा गुबुन ओ गुबुन जोंनिया हादोर सा हादोरफोर दोङोना बेफोर आलदा आलदा जोंनियावबो ओ गोबां ओ स्टेट दिस्थ्रिकफोराव स्टेट स्टेटफोराव जोंनिया जानाय आलदा तामिलनाडु बेफोराव जानाय आलादा जोंनिया ओ गुजरात बेफोराव जानाया आलादा नंङा होमब्ला नोंथां जोंनि आसामाव बांसिन माया सोलियो जोंनियाव ओंखाम ओंखाम ओंखामखौ जोंनो नांथारगौ जोंनोना ओ थिग बेबायदिनो जोंनि जानायफोरा आलदा आलदा जायो गुबुन नार काउन्ट्रिफोराव जोंनिया मा फिथाइ जाथाय फिथाइ सामथाय जानानैबो जोंनिया थांनानै दंङो नङा होमब्लख नोंथां बेबायदिनो गोबां गोबां ओ गोबां हारि लानानै हारि एबा बा हादोर लानानै हादोर जानायफोरा जोंनिया मा गुबुन गुबुन रोखोमनि मानोना जोंङो जानायफोरखौ जोंङो जाब्लासो जोंङो थांनानै थानो हागोन नंङा होमबा नोंथां ओ जानायजोंसो जोंङो जोंनि देहाया मोजां थागोन जोंनिया मा जायोब्ला मोजां जागोन जों बेफोरखौ बेखौबो मिथि नांगौ नंङा होनबा जेरै जोंङो फिथाय फिथाय सामथाय जायोब्ला जोङो मा जोंनि देहाया मा थाजिम थायो गोजोन थायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनियाव गोबां ओ बेफोरबायदि जानायफोरखौ जोङो ओ जाबोबाय दं आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बांसिन जोङो नुनो मोनो ओ ओ जोंनि गामि गामि जागाफोराव जोंनिया मा जानला मेनला खाबथिंनाय मैगं गं जामुं बेफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला जोंनि हाग्राफोरावदि जोंनिया रज'लाबायनाय बायदि बायदिसिना खाबथिंनाय मैग ओ बुथुवा ओ बेनिबायदिनो थुन थुनि होननाय खोनादों नोंथाङा बुथुवा बायदिसिना थुन थुनि औ बेबायदिनो खि खिफि बेन्दों जि होनो जोङो बेखौ मा होनो बेखौ खिफि बेन्दों ना मा होनो अ बेखौबोथ' जोङो जानाय मोनो बेखौथ' थ' हाग्रानि बेबायदिनो बायदिसिना जोंनिया मा हाग्रानि खाबथिंनायखौ जोंनि बर' हारियाव जानायखौ नुनो मोनो जों बांसिन मा मा बोथोराव जोङो बांसिन खाबथिंनाय मैगंखौ जानायखौ नुनो होनोब्ला जोंना बैसागो बैसागोआवथ' जोंनि गारनो हायि मोनसे फोरबो नङा होनोमब्ला नोंथां। बे बैसागोआव जोङो मा खाब - थिंनाय गोखा गोखै गासिखौबो जोङो बेयाव जाजोबनायखौ नुनो मोनो जोङो नङा होमब्ला नोंथां। जोङो बेबायदिनो जोङो हाग्रानि खांथिनाय गोखा गोखै बायदिसिनाखौ जोङो गाससिखौबो मा जाबोनायखौ गोदो गोदाय आबौ आबैनि उननिफ्राय जोङो मा बेखौ जायो बे मैगंखौ जायो होननानै जोङो मा नुबोबाय थादों आरो बेनि फ्राय दाबो जोंनिया सोलिबोगासिनो दङ आरो नोंथां बेबायदिनो सोलिै सोलियै दाबो जों बे खौनो जाबाय दङो आबै आबौमोना सोलोंना गारबोबाय जेला जों बेखौनो मा जाबोगासिनो नो आरो नोंथां दा नोंथाङा आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो नोंथांनि फोजोबनाय जासिगोन नोंथां आङो नोंथांजों रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथां नोंथाङाबो आं मिथियैखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय। जेनेबा आंनियाव जि रोंगौथि दङ। आं जि नुबोदों बेखौ नोंथांनोबो आंबो फोरमायनो हाबाय आंनिफ्राय गोजोननायखौ आरोबाव खेबसे जासियाव हरनाय थाबाय नोंथां। गोजोन्थों नोंथां खोनादों ना नोंथां औ। औ औ नोंथां।